हेल'
अ खोनादों ना? हेल' अ अ। अ होमबा जों डाइरेक्ट टपिकआव थांखानोसै ना?
एकदम फिसा खोनादों नोंनिखौ औ।
ओमफ्राय दालाय?
दाबो दा एसे मोजां खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय।
अ अ होमबा डाइरेक्ट टपिकआव थांना रायज्लायखानोसै ना?
जागोन दे रायज्लाय जागोन औ।
अ जों बैसागोनि बागैनो रायज्लायनोसै नामा?
अ बैसागु ना?
औ।
जा - जागोन।
अ अ नों बुंग्रोन ना आं बुंग्रोनांगौ?
दे नोंनो बुंदो दे एसे।
अ ओ- बैसागोआथ' जेनेबा बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल फोरबो होनजायो। जायखो जों गोदो गोदायनि गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो माने ओ बैसागोखो खो - माने जोङो बैसागो समाव माने जोङो रंजा बाजा खो खालामो आरो रंजा बाजाजोंनो हगार हरनाय जायो बैसागोखो बांसिनै औ ओमफ्राय माने बैसागोखौ जों बर'फोरा सैथ्र दाननि जोबथा साननिफ्राय फालियो आरो बे खालि माने मोसौ थुखैनायनिफ्राय जागाय जेननो बैसागोखौ। बर'फोरा जिहेथु आबाद गाहाय हारि नङा होमबा? बेनिखायनो माने बर फोरा मोसौखौबो माने गाहाय जायगा होबोदों आरो गावसोरनि फोरबोआव मोसौखौ जों फुजियो नालाय बेनिखायनो मानसिनि रंजानाय दिन दिनजों लोगोसे माने मोसौखौबो फुजिबोनाय बायदि माने ओ मोसौनि थाखायबो मोनसे मोजां सान हमनानै होबोदों आरो बे रंजानायनि समाव गोदान बोसोरनि समाव।
औ
ओ बेयाव जों जोङो बो- बेखै - माने जोङो बेबायदिनो फान्थाव लाव बिदि माबा माबि माबानानै बिदिनो खान्थानि हांगारखौ माबानानै तुप्पा तुप्पा फोननानै माने मोसौखौ थुखैयो आरो जोङो बे फार्स्ट खालि ओ मोसौखौ मोसौखौ थुखैनानै ओमफ्राय जोङो मा होनो इखौ ओ गोदान फागाजों खायो आरो मोसौखौ ओमफ्राय गलिफोराव साथि लगायो बेबायदिनो ओमफाय मोसौखौ फुजिखांनायनि उनाव जों माने मानसि बैसागोआ जागायो आरो ओ मोसौ थुखै खालिनो माने जोङो गोखा-गोखै जानायनिबो नेम दङ आरो बे बैसागो बोथोराव ओ एस' ए क्था इदिनो हाग्रानियानो जा न'नियानो जा मैगंफोर बुथुमनानै जों जायो आरो बे बेदरफोरजों ओ बेबायदिनो बेखो जायोबाथाय माने बेमार आजार इदिनो लोमजानाय-साजानाया जाख्रुबबाय थानायफोरा हामो एबा बैसागु समाव बेखौ जायोबा खारो होनना फोथायो आरो बर'फोरा। बेनिखायनो बयबो जाखायो आरो बेखौ ओ बेनि फ्राय आरो बेखौ माने मोसौ थुखैखालिनि हरावबो जायो नोङाबा माने नेक्स्थ खालिबो जायो आरो इनि मोसौ थुखै खांनायनि नेक्स्ट खालि ओ ओमफाय बेनिफ्राय ओ ओ बेबायदिनो गेदेरफोरखो खुलुमनाय उन्दैफोरफोरखो अननाय बेफोरो जायो आरो बैसागो बोथोराव मान होलायनाया थायो आरो बयबो गोदान गोदान गाननाय-जोमनाय गाननानै माने खाम, जथा, सिफुं बिदिनो दामग्राफोरखौ लानानै ट्रेडिसनेल दामग्राफोरखौ लानानै ओ गामि गामि बय बो माने गासैबो ज' जानानै मोसाहैयोमोन आरो गोदोनि समाव खिन्थु
औ
ओ दा मानि बिबायदि बांद्राय नुला आरो जेनेबा सेंग्रा-सिख्लाफोरा एक्सट्रा ग' थ'-गथाइ एक्सट्रा बोराय-बुरै एक्स्रा इदि मोसानायखौ नुयो आरो दा।
औ
ओ बेबायदिनो मोसाहैनानै माने मागिना मोननाय उनावहाय मोसाखांनानै ओ गामि गामि मागि खांनानै मोननायफोरखौ माने ज'नो लावखार ओंखाम जायो आरो
औ
ओ ओं ज'मा ज'मानो ओ ओमफाय आगोलथ' माने बेबायदिनो ट्रेडिसनेल माबाजोंनो मोसायोमोन खिन्थु दा ओ माने बिदिनो मा होनो एखौ बक्स माबा माबि लानानै मोसानायखौ नुयो आरो गोबां सोलायलांबाय बैसागोआबो माने आगोलनि जों दानि ओं बु सुंद सोलायबाय ओं दाथ' आरो स्टेजफोरावसो खुंनाय जाबावो बैसागोखो माने गासिबो मोनफ्रोम गामियावनो माने बिदि फिसा फिसा फांसना थाखाथारो आरो बैसागो समाव नोङा होमबा? औ औ औ ओमफ्राय बेबाय दिनो बैसागो समाव रंजा-बाजा खालामनायजों लोगोसे माने खायसे इदिनो फोथायनायबो दं आरो ओ जे ओ मा होनगोन बेखौ बे ओ मोसौ मोसौ थुखै खालि जे मोसौखौ हगारना होयो ना
औ
औ बे मोसौखौ औ बे मोसौखौ हगारना होनायाव माने बे थफै थफै हांगार फोननाया ओ बे हांगा माने मोसौखौ उदां हगारना होयो नालाय बिसोरनि दिन नोंसोरनि दिन होननानै ओमफाय उदां हगार होनायावबो हाग्राफोरावबो थांला बायो ना मोसौफोरा ओमफाय थफा थु फाखो फोनना होयो आरो जे मोसा लख्राफोरा नुबाथाय माने गावसोरनिनो जातनि साननानै माने जेन मोसौखौ अरथारा। बेनिखायनो फोननाय जायो होननानै फोथायोमोन आरो आगोलनिफ्रायनो
औ
ओ बेबायदिनो आरो समाव रंजा बाजा खालामनानैनो हगार हरो आरो बैसागोखो। ओ नोंथाङा एसे बुंदो दे ना।
अ जागोन दे ओ बैसागुनि सोमोन्दैथ' दानिसो नों थाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा?
औ।
बेबायदिनो जों बयबो मिथिखायो बैसागुआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे बेसेबा गिदिर बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे रंजानाय फोरबो नङा होमबा?
औ- औ नोंगो।
बियो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो जाहैबाय।
औ।
बैसागु जानाय लोगो - लोगो जेनेबा जों मिथिंगानि जि बिफां लाइफां नि बिलाइफोरा गोदानै खिलियो। मिथिंगाया गोदानै जोनोम मोननाय बायदि जायो नङा होमबा? बेबायदिनो सुबुं माहारिनि गोसोआबो साननाय हनाय मोनसे गोदान मिजिं गोदान सानस्रि मोनसे जावरिखांनाय फैयो जेनेबा। बैसागु समाव ओ गोसोफ्रा सोलायो साननाय हनायफ्रा इसे सोलायनाय
ओम।
बे बिथिङाव जों नुनो मोनो आरो जेरै बोथोराबो सोलायो बेखौ नोजोर होनानैनो जोङो बैसागुखौ बोसोर गोदान होनाबो सानना लानाय जायो नङा होनबा
औ - औ‌।
बैसागुआव गोबां रंजायो मोसायो नङा होमबा? फारसेथिं जे मोसौ बैसागु फालिनाय खोथाया जाहैबाय जोङो बर'फोरा जाबाय आबाद गाहाय हारि नङा होमबा? जों आबाद मावनानै नो गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोदों जिउ खांबोदों। बेबायदिनो जोङो आबाद मावनाय समाव मोसौआनो जों मोसौजोंनो हाल एवनाय जायो नालाय।
औ - औ नोंगौ।
मोसौ नङाबानो जाया जोङा बेखायनो
ओ।
जोंनि जिउ दानायनि लामा दिन्थिगिरि होनबा जोङो बि समाव मोसौखौनो बुंनो हायो आरो।
औ ओं।
दा जोङो बैसागुआव बयबो सुबुंफोरानो गोदान - गोदान गानो जोम सायो रंजायो समखौ बारहोयो नालाय। बेबायदिनो जोङो बै समाव मोसौ बैसागुआव जोङो जेने बा मोसौखौबो जोङो नो माबा मोनसे देलायहोनाय नि बेलायाव नोजोरजों लांनानै जोङो मोसौनो जेनेबा माला गानहोयो मोसौखौ थुखैयो आरो बेबायदिनो गं आसुगुरफोराव थाव फोनो दिरुं गोदान गानहोयो नङा होमबा बेबायदिनो गाब फोननानै देलायहोनाय बेफोरबायदि जों मोननो हायो आरो जि मोनसे फोथायनाय नोंथाङा दहाय जे बुं हाबाय जेनेबा मोसौनि बे गाब दोननाया समाव मोसा लख ख्रा फोरा जे मोसौखौ अरथारा गावसिनि सानो बे खोथाया सैथो मानोना गोदोनि समाव बर'फोरा हाग्रा बंग्रा बा हाजो सेर - सेर बेसेबा गिदिर हाग्रा सेरफ्राव थानानै रायजो जायोमोन गोबां बेबायदिनो गोदो समाव मोसा लख्राफोरनि बेबायदिनो उखार खालामनाय मोनसे सोलियोमोन नङा होमबा?
उम नंगौ
बेफोरनिफ्राय बासायनो थाखायनो जोङो मोसौनि मोसौनि मोदोमाव बेबायदि गाबखौ फोननाय जायोमोन। आरो बैसागुआव जि मोनसे बेसेबा मोजां गाब गोनां हाबाफारि होनना बुङोबा जोङो जि उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनानै बोर लानाय नङा होमबा गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय अननाय होनाय बे जोंनि सुबुंथिनि मोनसे सुबुंथिखौ लाखिनो सोदोमस्रिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे मोनसे खान्थि होनना बुंनांगोन जों बेखौ दा
उम उम
बिनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव अनलायनाय आरो खौसेथिया मोनसे बेरखाङो आरो बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय आरो जों मोनथिगौ बैसागुखौ जों गोदोनि समाव बिदिनो मास मोनसेहालागै फालियोमोन होननाय जों खोनादोंना जों मिथिबोदों खोनाबोदों बेबायदिनो गावनि गामियाव मोसानानै आरो बेबायदिनो गुबुननि गामिफोराव थांनानै मोसाहैनाय बेफोरबायदि गोबां जों खोनाबोदोंमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै बियो बेबायदिनो सानथाम सानब्रैनि मोनसे फालिनाय हाबाफारि जा जानानै फैयोना
माने ओ
बैसागुजों आरो बर' समाजनि मोनसे मोजांथार सोमोन्दो गोनां हाबाफारि होनना बुङोबा जोङो गोदोनि समाव बर'फोरा ओ जाहैबाय आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारिमोन नालाय
औ
बेयाव जोङो माइ गायनो थाखाय सोरनिबा न'खराव बिहामजोनो गोनां जानाय बे फोराव जोङो जेनेबा बैसागुनि समफ्रावनो हाबानि मोनसे रादाब बिलाइनाय बेफोर खोथाफोरखौ जों मोननो हायोमोन आरो।
अ औ
बेबायदिनो बैसागुआ जेनेबा बर' जों गोबां सोमोन्दो दङ' जोङो सुबुं फोथायनायनि बेलायाव नायोबा बै मोसौनि बेलायाव जोङो मोसौ थुखैनायखालि जोङो बे गोखा गोखै जानाय मोसौखौ दि ओ रायदोंफोरजों देग्ललि लथि बे बिलाइ दंफांफोरजों बुयै बुयै जो थुखैना लांनाय बेफोराव मोसौनि सानाय सुनाया खारनाय बा बेमार आजारा खारनाय बेफोरफोरखौसो मोनथियो नङा होमबा आरो बे मोसौ थुखै खालिनो जोङो सुबुं माहारिफ्रा एकस' एकथाजि गोखा गोखै मैगं खांनानै जानाय हाग्रानिफ्राय बेनिफ्रायबो जोङो बोसोरनि जि लोमजानाय साजानाय बेमार आजार बेयो खारदों होननानै जि मोनसे फोथायनानै जानाय जायोना बेखौबो मोननो हायो आरो फारसेथिं जोङो बैसागुनि समाव उन्दैया गेद देरनि सिगाङाव खामफ्लायाव जिरायनो मोना बेफोरखौबो जों मोननो हायो
अ अ
नङा होमबा आरो जि जोङो मोसौ थुखैनाय समाव मोसौनो माला गानहोनाय समाव जों फान्थाव फिथाइफोरखौ जोङो होनाय जायो आव बा दाव बेबायदिनो बायदि बायदि हालदै नङा होमबा। बेनि गेजेराव जोङो मोसौ थुखैनायनि उनाव बा बैसाग मासाव जोङो सुबुं माहारिफ्रा मानसिया फान्थाव मोनजाया बेखौ जों फोथायो। फोथायदोंमोन फोथायबोबाय थादों नङा होमबा। बेखौबो जों मोननो हायो। दा गोबां सोलायबाय नङा होमबा बैसागुआ जोंनि हनाव दा गोदो बेबायदिनो मास मोनसेनि खुंबोनायनि गेजेराव दा जोंनाथ' स्टेजाव खुंनाय मोनसे प्लेटफर्मसिम फैबाय ना।
अ औ समफोराबो
बे स्टेजाव खुंनाय माखासे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि गोदोनि माखासे दोरोङारि हाबा जे जोङो बर'फ्रा रायजो जानायाव माखासे खामानिफोरखौ फोथांना लाखिनो हायो बेखौ माबायदिबा जों हागोन नोंथाङा ससे बुंनो हागोन नामा?
माने मा होन्दोंमोनलाय?
जोङो बर'फ्रा दे गोद गोदो बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि हाबाफारिफोर मावबोमोन ना।
खामानिफोर बेफोरो दिनै जोंनि गेजेराव गोमालांबाय जेनेबा। दा बै बैसागु प्रग्रामफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बायदिसिना बादायलायनाय फोर होनानै जोंङो बेखौ फोथांना लाखिनांगोन। थायनाय मोनसे ओ माबाया दङ जेनेबा जोंङो बे
उम।
हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बायदि बायदि बादायलायनाय होननानै जोङो बैफोरखौ लाफिनो हागोन आरो ना?
औ औ औ औ औ लाखिनो हायो ओं।
बे अ ओ गोदोथ' बेबायदिनो ओम मोसौफोरखौबो जों माबोरै फुजिनांगो मोसौफोरखौ मोरै मान होनांगौ एबा जोङो बैसागु बैसागोफोराव मारै रंजानांगो बेफोरफोरखो माने जोंनो आगोल जोंनि गेदेर गोलावफोरा बेफोरखौ दिन्थिलांनायनि थाखायसो जों माने बेफोरखौ फालिनांगोन होननानै मिथिबोबाय नङा होमबा। ओ आगोलाव बिसोर फालिना देखायग्रोनायखायसो जों दा रोंबाय माने फालिबोबाय मिथिबाय बैसागो होननाय बोथोरबो मोनसे दंमोन दाथ' बे माने समनि थाखाय रावबो माने दा जेनेरेसनाव माने समाबो माने गैला माने